औ नोंथां खोनादों।
औ औ ओ नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा लानानैसो फैनाय जादों सावरायजा
औ सावरायजागोन सावरायजागोन।
औ औ दा जोंना आइदाया जाहैबाय ओ हान्था मेला एबा हान हान्था मेलाखौ जों माबादि खालामो हान्था मेलानि राहानि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन औ औ आम हान्थामेला होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायथ' जोंहा हान्थामेला खालामनो थाखाय ओ बेबायदि जोंहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनो थाखाय गारि मथर गैयामोन जोङो थाबायनानैनो थांनांगौ जायोमोन आला सि दुमसि जाहैनोब्ला बा माबा मोनसे खामानि ओ बैफोरनि थाखाय जोङो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन। आरो बेबायदिनो सोरबा लोमजानाय साजानाय ओ थाबायनो हायै बैफोरखौ बानानै बा थेला गारि ओ बैफोरावनो जोङो बोनानै लांनाय जायोमोन। जोंनि बै जोंनि बै समाव गोदो गोदायनि दिनाव माने बैफोर हा न्थामेलानि राहाया बांद्राय गैयामोन। जों गोबां गोबां बिथिङावनो जौगानाय नङामोन। ओ ओ बिनि उनाव लासै लासै जोंहा साइ केल फैदों। साइकेल
नोंगौ नोंगौ।
बेबायदिनो हाथाय बाजार ओ ओ बेबायदिनो गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिनाय बा ओ बबेयावबा आलासि जाहैनाय बैफोर ओ हान्था मेला खालामनायखौ जों साइकेलजोंबो खालामनायखौ जों नुबोदों। ओ बेनि उनाव जोंहा जुगा सोलायबोबाय लासै लासै। जुगा सोलायबोनानै जोंनि मानसिफोरनि साननाय हनाय गियान आखल आखुआबो जोंना सोलायबोबाय। बेबायदिनो सोलायनायजों लोगोसे मानसिया सानखांनो हानाय गोहो बोलोआ बांसिन जाबाय बेबायदिनो ला दि लासै गारि मटरफोरखौ दहननानै लाबाय। ओ बेबादिनो मेंनाय गैयै मेंनाय गैयै ओ जेराव थांनो गोसो बेयाव थांनो हानाय राहाखौ ओ जों सुबुं माहारिफ फ्रा गावनो गाव खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों
नंगौ नंगौ
औ दा नोंथाङा हा न्था मेलानि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
दा हान्थामेला होननानै बुङोब्लाथ अ जोंहा सुबुं जिउआव एबा सुबुं जिउनि बायदि मैया खामानि मावनायाव ओ जोंहा हान्था थामेला खालामनाया गोनांथार जायो नङा होमबा उम जेरैहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों थांनोबो हान्थामेलाखौ गोनांथिथार जायो दा बैनो खोमै हान्था मेलानि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला आगोलहाय नोंथाङा जाबादि बुंलांखाबाय ओ एथिस सिङावनो जेरैहाय जोङो आगोलाव हान्थामेला खालामनोब्ला जोंहा आथिंजोंनो गावनि आथिंजोंनो खालामनांगौ जायोमोन जेरैहाय मोसौ गारि थेला गारि ओ मैसो गारि बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ गारिफोरजों हान्थामेला खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल ओरैबायदि जों नुनो मोनो ओ जेरैहाय गारि मथर बायदि बायदि रोखोमनि हान्थाामेलाजों जों खालामनायखौ थांलाय फैलाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा आथिखालनि जाबायदि जौगानाय जेरै हाय ओ खम ओ जोङो खम समनि गेजेरावनो जों बायदि मैया गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों हान्थामेला खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय ओ ट्रेन जेरैहाय रेलगारिजोंनो जोङो ओ खम समनि गेजेराव जों हान्थामेला खालामनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गोजान गोजान जायगा जेरैहाय बिरखंजों जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे हादोरसिम ओ जोङो से एबा नै थाम घन्टानि गेजेरावनो जोङो गुबुन मोनसे हादोरसिम मोनहैनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहाब बायदि रोखोमनि जों आथिखाल हेफाजाब एबा मोनबोनो हादों ओ बायदि मैया हान्थामेला खालामनो थाखाय बायदि बायदि गोख्रों ओ जा मेसिनारि जा गारि फोरा ओंखारदों बेनि थाखाय दा हान्थामेलानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथिखाल फरायसाफोरनि बिथि यावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरैहाय फरायसाफोरा फरायसालि थांनायाव बिथिङावनो जा जों गोबां रोखोमनि हान्थामेला खालामनाय नुनो मोनो फरायसाफोरखौ जेरैहाय सोरखौबा साइकेलजों सोरखौबा मथरजों सोरखौबा गारिजों बायदि बायदि रोख नि जोङो हान्थामेला खालामनायखौ नुनो मोनो। दा हान्थ था मेला खालामनायखौ नुनो मोननायनि ओ गेजेरावबो जों गोबां जेंनाफोर नुनो मोनो जेरैहा हान्थामेला खालामनायाव जोंहा लामा सामा दालां फोरा बायब्रबनानै थायोब्ला एबा गाज्रि जानानै थायोब्ला जोंहा हान्थामेला खालामनायाव गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय ओ लामा गाज्रि जानायनि जाहोनाव जोङो एबा दलं गाज जानायनि जाहोनाव ओ गोबां ओ सम आंखा समखौ समखौ आंखाल नुजाथिनाय नुनो मोनो जेरैहाय नांगौबायदि समाव जों जायगासिम सहैनो हायिखौ जों नुनो मोनो। नांगौ बायदि समाव जों फरायसा ओ फरायसाफोरा नांगौ बायदि समाव फरायसालियाव नुजाथि हैैनो हायिखौ जों नुनो मोनो। बायदि बायदि रोखोमनि जों जेंनाबो न जानो मोनो। दा बे रोख रोखोमैनो ओ बेरामिफोरनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोंहा आथिखाल ओरैबायदि नुनो मोनो दा खम समनि गेजेराव जों ओह देहा फाहामसालिसिम जों सहैनायखौ नुनो मोनो ओ बेरामिफोरनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला थिग बेबादिनो गोबां रोखोमनि जों हेफाजाब नुनो मोनो हानथामेलानि जाहोनाव ओ आथिखालनि जाहोनाव आरो नोंथाङा नोंथांमोननि नि ओनसोलाव माबादिहाय हान्थामेलानि मोजां ओ रोखोमफोरखौ नुनो मोनदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा
औ हागोन नोंथां औ ओह नोंथां बुंनाया गासै बो सैथो दा नोंथाङा जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव मा बायदि हान थामेला जायो ओ मा रोखोमै हान्थामेला खालामो बेखौ खौ सोंनायनि थाखाय आं नोंथांनि सि गोजोननाय थाबाय आरो आं बेनि फिननायखौ थारैनो होगोन ओह जों जों थायो जोङो गामि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां ओ‌ जोङो गामि ओनसोलनि ओह सुबुं जोंनि बेयाव हान्था मेलाया गुबैयै ओ जोंनि ओनसोलाव ओह गोबां गारि मथर गैया ओ जोंना बेयाव साइ खेलानो गुबै होननानै बुंनो हायो गोबां न'खरावनो गारि मथर गैयाब्लाबो जोङो न'खरफा न'खरफा जों साइकेल गंसे खौबाबो जोंनि नुनो मोननाय जायो आरो बै सायखेलजोंनो नखरनि मानसि फ्रा बा सोरनिबा फिसाला उम फिसाजो बा फरायसालियाव थांनाय फरायसाफ्रा साइकेलजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। सोरबा कलेज ओ सोरबा इउनिभारसिटिफोराव थांनायखौबो जोङो नुनो मोनो साइकेलजोंनो थांलाय फैलाय खालामनायखौ नाथायबा ओ बांद्राय नङाबाबो जोंनाव एसे गारि मथ'रनि अनजिमाया एसे बां ओ दंसै ओ खायसे खायसे खायसे खायसे न'खराव गारि मथर दङो आरो बि सोरो गावसिनि हा था मेलाखौ बे गारि मथरजोंनो खालामो सोरबा सा खा खबनै सोरबा साखा खबथाम सोरबा साखा खबब्रै बेबायदि साखा ओ गारि जों हान था मेला खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बाजार बेबायदिनो बाजारफोर जानाय बा सोरबा कलेजाव थांनाय सोरबा इउनिभारसि टियाव थांनाय सोरबा बेफार फालांगि खालामनाय ओ बायदि बिथिङावनो ओ जोङो ओ हान्थामेला खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ दायो आङो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों जे ओ जोंहाथ' गोदो आथिंजों थाबायोमोन नङा होमबा गोदो जोंहा आइ थिंजों बा थेला गारि मैसो गारि बेफोर बे फोरजों जोंङो हान्थामेला खालामोमोन नाथाय आथिखालाव जोंङो गारि मथर ओ ओंखारनायनि फ्राय सुबुंनि गेजेराव माबाफोर सोलायनाय फैदों नामा ना सुबुंफ्रा एसे ओ अलसिया जाबोनो हमदों बे बिथिंखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थारैनो दा जोंहा हान्थामेला जानायनि जाहोनाव मोजां एबा गोख्रों जानायनि जाहोनाव जों बायदि रोखोमनि जोंङो ओ जेंना एबा सुबुं माहारिजों जेंना नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा ओ गोबां बिबांनि सुबुङानो हान्था मेला हान्था मेला खालामनायखौ जों नुनो मोनबोसै। आथिखालनि जुगावबो। दा बेनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव ओ बायदि रोखोमनि जों जेंना नुजाथिनो मोननायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ हान्थामेला खालामनो थाखाय जोंनि जा सुबुंफोरा ओ गाव गाव नआवनो ज जिरायनानै एबा नआवनो थानानै बिथांमोना ओ हान्थामेला खालामनाय राहानि जा खान्थि बेफोरखौ बिथांमोना गावबा गावनो ओ न नखराव जाबायदिहाय ओ नांगौ बायदि बिथांमोना गारि मथर फैनायखौ जों नुनो मोनो। न' बिमा एबा नखर बाय बाहागिफोरनाव हान्थामेला खालामनो थाखाय ओ जाबायदि गारि मथ हर बाइेक बायदिफोरखौ बिनायखौ जों नुनो मोनो। ओ थिग बे बायदिनो ओ बिथांमोना बै बिथिङाव गाज्रि बिथिंखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोननि जा बेबायदि दाबिनाय नांगौ मागौ बेबायदि दि होननानै बिलेग खौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरनो जोंनि जेंनाया गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेराफारसेथिं जेंना होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा आरोबाव दङ गोबां जेरैहाय गारि मथर आ उम फारनायनिफ्राय जोंहा गोबां बारहावा ओ गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय दा उखुन्दै। बेफोरो जोंनि ओ बारहावा गेब्रेहोनायाव गोबां बिहोमा होयो । मानो होनोब्ला बै बारहावा गेब्रेनायजोंनो जोंहा ओ सुबुं माहारि एबा दंफां लाइफां बायदि रोखोमनि मिथिंगायारि आबहावाया जेंना गोग्लैनायखौ जों
औ ।
दा खोमैनो जों बायदि रोखोमनि बायदि जेंना नुजाथिनायखौ नुनो मोनो। ओ जा ओ गारि मथर एबा हान्थामेला खालामनायनि दा ओंखारनाय बेफोरनि थाखाय दा नोंथाङा ओ माबादिहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ हान्थामेला खान्थिया मोजां जाबोनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावगोन नामा?
ओ नोंथां औ नोंथां ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो लासै लासै सुबुंमाहारि आ जौगाबोनायनि गेजे जों ओ सा ओ बेबायदिनो साख्रि बाख्रि मोनबोनाय ओ बायदि बिथिंनि गेजेरजों गावबा गावनि नां गौ जानाय गारि मटर साइकेलफोरखौ बायनानै लाबोदों आरो गावनि खामानियाव गावनि ओ बेफार फालांगियाव बा गावनि हान्थिनायाव गावसोर ओ बैफोरखौ बाहायबोनाय खौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो । ओ दा बिदिब्ला जोंहा टाइमाबो जा बाय नोंथां ओ जोङो रायलायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
नंगौ नंगौ थारैनो साबायखर नोंथां ।
औ साबायखर ।